हेलौ हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा दायो माबाफोर मावदों नामा
मावनायाथ' जेबो मावाखै।
अ' बिब्दिब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे आयदानि सायाव दायो सम मोनोब्ला रायलायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां।
अ' अ' थाइ दे बिब्दिब्लालाय नोंथां।
औ
ओ
दे बुंनायसै नोंथां मा आयदानि सायाव
ओ नोंथाङा दायो दावबायनायनि सायाव आंनिसिम एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
दे बिब्दिब्लालाय नोंथां एसे फोरमायना होदो
औ नोंथां दा जोंहा दावबायनाय बुङोब्ला जोंहा जोंनिनो थासारिनिफ्रायनो जोबोर माने एबा आंबो गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायखांबाय दा दावबायनानै जों बेखौनो सोलोंनो मोनोदि जोंनि नैबे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायलाङोब्ला बै जायगा गियानि जेरै बे सासेखौ बै सासेया मदद खालामनाय जेरै नैबेसिनाव गैयाबा बै सासेया मदद खालामनाय बेफोरखौ सोलोंनो मोनो आरो अनज्लायनाय आरो गुबुन दाबसेनि नुथायखौ जोङो गुबुन दाबसेनि अनज्लायनायखौ लानानै जोङो दावबायनानै गाव गावनि जायगायाव बै जायगानि नुथायखौ जेरै अनज्लायनाय बायदि बायदि समायना रमायना जायगाफोर जोङो गाव गावनि जायगायाव बै नुनाय समायना रमायना एबा अनज्लायनायफोरखौ जोङो गाव गावनि जायगायाव मावफुंफैनो हायो। आरो बिनिफ्राय अनगायैबो जोंहा दावबायनायजों लोगोसे बायदि बायदि रोखोमनि बायदि बायदि मुलाम्फा जायो जेरै जेरै जोंहा ससेल मिडियाव दावबायनायखौ लानानै ससियेल मिडियाव समायना रमायना जायगा बेरायनाय एबा गावजों गाव अनज्लायनाय बायदि बायदिखौ
औ नोंथां औ
रेकर्ड खालामनानै जोंहा ससेल मिडिआव हगारनानै आरो बे ससेल मिडिआव हगारनायखौ मानसिफ्रा नुनानै जेरै अनज्लायनाय एबा समायना रमायना जायगा नोंनि रायज्लायनाय बेफोरखौ नुनानै सोलोंथाइ लायो आरो बैसोर ससेल मिडियाव नायग्राफ्रा मोजां मोननानै लाइक्स एबा कमेन्टस सेयार बिदि हरो। आरो बे फोरजोंनो जोंहा रां आरजिनो एबा खामायनोबो हायो। दावबायनाय जोंनो आरो बिनि अनगायैबो दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जेरै जोंहा ओरै लादाख जेरै दार्जिलिं जेरै शिलं बायदि बायदि जायगायाव दावबायहैनो हायो आरो बेफोराव जोंहा जोबोर समायना रमायना एबा गावनि गोसोखौ हगारसारनाय गावनि गोजोननाय एबा मोजां मोननाय बेफोरबायदि गावनि गोसोखौ खुसि खालामहैनोबो हायो।
औ नोंथां।
आरो खोथाया बेल' नङा जोबोर दङ बुङोब्ला जोंहा दा दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां मानो होनोबा जोङो बेजों गुबुन दाबसे जायगानि जाथायफोर एबा मोजां बायदि बायदि रोखोमनि सोलोंथाइबो लानो हायो। आरो जोङो दावबायनानै जोंनि ओनसोलाव बैफोर नुबोनाय एबा मिनथिबोनाय गुबुनफोरनि गावजों गाव माबायदि थालायो माबायदि रायज्लायो आरो समायना रमायना नुथाय बेफोरखो जोङो जोंनि ओनसोलाव बै नुथायखौनो बेयाव जोंनि ओनसोलाव बानायनानै सोलिफैनो हायो।
औ नोंथां।
जोंहा बुङोब्लाथ' दा नै जोंनि ओनसोलनिफ्रायनो जेरै शिलं लादाख बेफोराव थांनानै दावबायहैनानै रां आरजिहैयो एबा गाव गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय न'खर खौ नायनो थाखाय बायदि बायदि खामानि एबा आबाद बिदिनो बायदि बायदि गावनि न'खरखौ नायनो गावनि जिउखौ खुंनो दावबायहैनाय जायो।
औ नोंथां।
बेफोर गासैबो नैबे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनानै गाव गावनि जिउखौ खुंनो हायो आरो दावबायनाया जोंनि थाखाय बाहायनो रोङोब्ला मोजां आरो गाव गावनि थाखाय बाहायनो रोङाबा गाज्रिबो जायो दा आङो नोंथांनि सिगाङाव बेखौनो बुंबायदि दावबायनानै जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो। आरो बेनोसै नोंथाङा दा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सो आंनि सिगाङाव फोरमायफिननो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ दे अब्ला एसे फोरमायना होनायसै।
औ जागोन।
दावबायनाय बुङोब्ला जोंहा गुबुन दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय एबा बेरायनाय। दावबायनानै जोङो गोबां गोबां जायगाफ्राव जों थांनो हायो। जेरै गोबां गोजान गोजान जायगा फोराव जोङो दावबायहैनो हायो। आरो दावबायनायजों जोंहा गोबां रोखोमनि नुफेरि बुस्थु जिराद आरो नुफेरि जायगाफोरखौ जों नुहैनो मोनो। खोनाफेरि जायगाफोरखौ जों थांनानै नुहैनो मोनो। दावबायनानै बेजों लोगोसे जोंहा दावबायनायजों गोबां रोखोमनि सोलोंथाइफोरबो लानो हायो।
औ।
जों दावबायनाया जेरै गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरजों जेनोब्ला फोरजों जों दावबायनो हायो।
औ।
जेरै फ्लाइट ट्रेन। बायदि बासफोरजों जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम सहैनानै। गुबुन जायगानि बेरायग्रा जायगा जेरै पार्क बायदि बायदिफोराव जोङो थांनानै बेरायहैनो हायो। दावबायनानै जोङो। सुबुंफोरनो बो भिडिअ खालामनानै जों गुबुन मानसिफोरनोबो जों दावबायनानै देखायनो हायो आरो बिदिनो दावबायनाया जोबोद मोजां आरो दावबायनायजों जों नुफेरि जायगाफोरखौ नुनानै गोसोआव गोजोननाय मोनो।
औ।
आरो गोजान गोजान जायगासिम दावबायहैयो नुब्ला एसे सोलोंथाइ थानाया मोजां मानोना गुबुन जायगासिम दावबायनो थाखाय जेरै बायदिसिना रोखोमनि सोलोंथाइ रोंनांगौ जायो जेरै गुबुन जाथिफोरनि रायज्लायनायफोर आरो बायदि बायदि रोखोमनि रावफोरखौ रोंनांगौ जायो जोङो दावबायनायनि थाखाय आरो गोनां। थार बेसाद जोंहा गुबुन जायगासिम दावबायहैनोब्ला गुबुन जायगायाव दावबायहैनोब्ला एबा गुबुन जायगा कान्ट्रिफोराव जों दावबायहैनोब्ला पासपर्ट भिजाफोरनि गोनांथि जायो। आरो दावबायनायजों जोङो सोलोंनो हायो जे गुबुन जायगायाव गुबुन जायगानि सुबुंफ्रा माबायदि एबा गुबुन जायगायाव माबायदि गुबुन जायगाया माबायदि आरो गुबुन जायगानि सुबुंफोरा माबायदि रोखोमनि जों बेफोरखौ दावबायनायजों मिथिनो हायो आरो ओ बेल' नङा दावबायनायजों जों अनेक रोखोमनि मिथिफेरि नुफेरि खोनाफेरि जायगाफोरखौ जों नुनो मोनो दावबायनायजों आ आरो बिदिनो दावबायनाया सुबुंनि थाखाय मोजां मानो होनोब्ला दावबायनायजोंनो जों गोबां जायगाफोरखौ मोनथिनो मोनो नुनो नु हैनो हायो एबा आरो जोंनि गेजेराव दावबायनाया गोनांथार जों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनांगौ जेरै जोंनि दावबायनायाव जोङो गोबां गोबां जायगायावहाय हर थाहैनांगौ जायो बेफोराव गुबुन गुबुन जायगानि जानाय लोंनायफोरखौ जों मोनजानो हायो जेरै गुबुन जायगायाव माबायदि जायो माबायदि लोङो बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो दायो नोंथाङा आंनि बेखौ खोनासंनानै माबायदि मोनदों नोंथां
नोंथाङा जि बुंदों मोजांखौनो बुंदों आरो नोंथां बुंनाया सैथो
दे बिब्दिब्ला नोंथां दे